औ गोजोन हरनि गोजोन हामगलायनाय बावहरनाय थाबाय नों
नोंथांनिसिमबो हामलाय हरफिननाय थाबाय उम आङो ओ दायो एसे ओरैनो दङलै गसंलाबायनानै दङ आङो।
आस्सा मोनानि ओंखामफोर जाखांबाय? दास ओंखाम जाखांनानै दसे ओरैनो बार जादों आं दिनै गुवाहाटि थांनाय
औ गुवाहाटि आस्सा गुवाहाटियाव मा खालामहैखो नोंलाय?
आं दिनै थांनाया गुवाहाटीयावहा फुङाव थांदोंमोन ट्रेनजों। बेनिफ्राय थांनानै कामाख्याव खामानिया
औ
इउनिभारसिटि अफ सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे
आतसा आतसा
लायदोंमोन आरो आङो
फंबाया साख्रि मोनबाय होननानै खोनादोंमोन आं। हेलौ
औ आदसा बहा दे दे थिगानो दे कंग्रेसुलेसन दे
थेंक इउ
हेलौ औ देनां जोंनि गथ'फोरखौबो फोरोंना होबानो जाबाय माबायदि औ माबायदि फरायबोला साख्रि मोनो बेखौ एसे फोरोंना होबानो जाबाय जोंनि गथ' थनो गैया जोंफोरलाय मा बुंबावनो आरो औ औ औ जोंहाथ' बेबायदिनो बारग'लांबाय बिनो फोरा मा बुंबावनो आरो
जागोन ना मोनसे समावहाय
औ नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनदों नोंथाङा बेबायदि औ नों बिदि साख्रि गोनां मानसिजों रायज्लायनो हनानै गोस गोजोननाय मोनथारो जोंफ्रा उन्दैयावनो हाबा जाना लाबायरा गैला मा खालामगोन मा थागोन बिथिं बिथिं बिदि जाहैला लांबाय बिदि थाब हाबा जानाङा मोन आड़ो।
बोरैबाहै औ लासैहै जानो हायोबा मोजां आरो आरो गोख्रै जायोब्लाबो जुदि खस्थ' खालामनो हायोबा मोजांसिन आरो होननानै आं सानो आरो साख्रि गैयाबाबो जुदि मोजाङै न'खर
आंबो बेखौनो सानदों आंथ' औ आंथ' उम। आंबो बिदिनो सानदों माने आंहा फिसाला सानै दोङ नालाय बे फिसाला सानैनि खौनो जेनेबा थाब लांना लाबाय आंहा बिसोरनि आं माहाय बोराय सायावनो बिसोरो खामानिखौ जानोसैदां बायदि मोनदों आं।
औ- औ बेनो थाब हाबा जानायनि मेन माबाया जोंना मा होनना बुङो मुलाम्फाया बेनो। ऐ जोंहा थाब हाबा जानायनि मुलाम जोंना थाब हाबा जानायनिया बेनोसै होनदोंरे।
औ -औ -औ अम।
गावदों समान देरफायोब्ला खामानिफोर सहाय मोनो आरो गथ' -गथ' -थायफोरा थाब देरोब्ला गावबो गथ' गथाइफोरा गोसोबायदि खामानि नागिरनो हायो बै बिफा बैसो थासान
अम-अम आंथ' मा होनलै फं आड़ो दायो फिसारलाया देरबाबो आं दुब्लिनि खामानि फोरोंनो हागोन नोंथां नोंथाङा बुंबाया एसे लाना थांबानो जाबायलै नोंनि खामानिफोराव एसे फोरोंना होबानो जाबाय बिसोरखो। माबायदि फरायबोला माबायदि देर बेबायदि जायो नङाबाथ' आंनिखौ सोलोंबाथ' जानो नांथारालै।
ओ जागोन आबा आबाद- आबादारिबो नांगौ जायो औ।
ओ आबादारिलाय नांगौ जायोलै नाथाय माइया आंना गथा
औ -औ।
अ -ओ ओइ माबा आद बोसोरल'सो जादों सासे -सासेआ ओमफ्राय आङो थिनि बोसोर थबावना लानो जाबाय पास बोसोर सासेया।
आचसा -आचसा- आचसा मोजाङानो देरथारबाय माथो होनबालाय।
देरबाय- देरबाय अम माबा स्कुलावनो माब हाब- हाब जेनबाय स्कुलावहा।
अम-अम-अम-अम माब्लाबा -माब्लाबा औ- औ खोनादों। माब्लाबा- माब्लाबा बिब्दिनो थाब सुथि
खोनायासै आङो नोंथां।
बारायै देरबो
औ -औ जागोन -जागोन।
प्राइज दायसिगोन होनदो दे औ।
औ बिसोरदोंथ' नों रायलाय खानांगोन नोङो रायलाया बालाय आरो। हो आं मुंखौ खोनथायालै बे बर'नि मुं होननानै मिनिला
हो-हो-हो आचसा। बेसे क्लासाव मोनखो दा बिसोरो?
बिनि थाखायनो बेखौ खोन्थाथ'ला आरो आं।
क्लासाव मोनखो दा बिसोरो?
सासेया जाहैबाय
थु ओमफ्राय सासेया माबा नारसा बै माबा नार्सारि बारनानै मा नाम आंबो मिथिलाय लाङालै
आतसा केजि
औ एलखि मा केजि ना मा मा एक केजि ना इउ केजि ना मा बिदि मोनदो दे बिमायासो नायो नालाय बेखो आं बारा बियो आंहालाय आरो फैसा खामायनायावसो गोसो होनो गोनां जायो बिखो आरो बारा फाटाखो लाबाय थाया जोंनि थाइम मुकुलिका फोरखौल'सो मिथियोमोन मुकुलिक थाखोसे
उम
ब्रैयावनो बाहेरायाव थांनो मोनोमोन दानियावथ' थाखोबायावसो थांनो मोनसै
उम
नोंगौ
मोजांमोन जोंनि समाव गोदो बिराद मोजां गोदोबा जोंखोबा बिमा बिफाया इस सेबां रायासैलै फरायैनि दायो मानो जोंखो रायाबाबो जों आरो गथ'फोरखो मानोबा राय फ्लांङो
उम
बो माबो जाहैबाय आथिखालनि बोथोरफोरानो राय
रायाबाबो जाया
औ औ माबुंनो आरो नोंथां अब्ला दिउटिनिखो माला दिउटिखो मालानिफ्राय जयेन जास'नाय नोङो
आङो दिउटि मेन जयेन जाथारनाय दे माबादों देर मास जाबाय
देर मास जाबाय
औ औ
दे दे दे मोजाङानो दे बिदिब्लालाय औ औ नोंसोरनि थाखायनो गामिफोरा जौगानाय मोनो औ।
रेगुलार जानायाया देर मास जाबाय आरो
औ माने कन्ट्रेक्सुवेल'आव मावोमोन नामा।
औ सिगाङ कन कन्ट्रेक्सुवेल'आवमोन सिगाङावहाय
अ'
उम उम बेदिनो माने खामानिफोरखौ नायनानै आरो समफोरखौ नायनानै। गोसोफोरखौबो नायबायदां खोमा मोजां मोनबाय दां खोमा खामानिफोरखौ
अ गैया जोंहा गैला बिदि माबानानै जानोनो हाला बे गय स सय बिगायावहा आद लाख मोनो बे आद लाखदोंनो बोसोरावहा खामानि गोनां माबा सोलिनो गोनां जायो।
दाइन लाखजोंनो उम गैला जोंहा खाफाला खाफाल साख्रि मावनानै बिदि लायै लायै जालांनो खाफालानो गैला एसे बायनो हाबाय हाफोरखो गय गायबाय बेदोंनो जानो हाबालाय हाबायसै
ओ बेंहा फिसादला फिसाजोफोरा म मोजां हागोनथ' आद लाख थाखा गयनिफ्राय फैयोबाथ' गोबां बियो थाखा फोरा मोजां फरायहोदो बेखौ मोजां स्कुलफोराव होदो दानिया आथिखालाव इंलि मिडियामफोरावहा होयोब्ला माइ मोजांसिन होननानै सानो आरो बर' मिडियामावबो हायो औ।
आबादारिनि हा हा
ए बर' मिडियामाव फरो ओ
औ औ
औ
साख्रि मावोबोला एथेन औ औ औ
औ औ टेनसन गैया नोंसोरबायदि टेनसन गैया साख्रि मावनायखाय मावग्राफोरहा मालाय। फंबायालाय माला लिंहरगोन आंखो हाबायावहाय
हाबाया आंनिया दासो साख्रि मोनदोंथ' दुइ बोसोरनि उनावसो सानबाय ए आं हाबाखौ मा जागोन सानदों बिदि नोंथांनि ओमफ्राय एसे साजेसन मोनोब्ला हामगौमोन आरो नोंथाङा दा हाबा जाखानाय हिसाबै
उम माखो औ औ दे फंबाय बेखौलाय आरो हाबा ओ हाबाखौलाय जाखानांगोन मानोना हारसिं थानाया मो नखाया नालाय जोलैबारि लांथोंसै जोंना बे बर'फ्रा नोंसोरबायदि बर'फोरा साख्रि मावनाय मा? मानसिफोरनि थाखायनो बर'नि जोलैया खमायलांदो मिथिबाय फंबाया दाबबो नै एसे बैसो जाबाय दाबो हिनजावलाया नङा होमबा दा बयबो गोदिर फरायसा सिगोन बबो हिनजावलाया मालाय बांगालफोरा एसे एखदम बुरजा बुरजा लासिगोन बिसोरना जोलैया बांसिगोन जोंनियाथ' जोलयानो खमायनायनिफ्राय खमाय बिसोरला जालांबाय थादों बिनि थाखायनो एसे औ इदि थाब थाब जानानै एसे जोलै बे बारारि होनांगौ आरो आंबोलै सानदों आंबो आरो साथाम लाबावगोन होननानै सानदों आं गथ'फोर सानैल'दों बे औ सानैल' दों बिमा बिफानिखौल'सो बदल होनाय जायो ओमफ्राय थिं साथाम लाबासो जेनेबा साथामा बांलांगोन जोंनि बर' हारिया अब्लानिआसो गेरेमसा जागोन जोंनिया बे माहाय गोदोर फरायबथाय' बे गथ' लानाङा मा लानाङा होननानै बुंनानैनो जोंनि गेदेर गोलावफोरा गावखौनो गाव एखदम जोंनि हारिखौसो सेफायलांनाय जादों बिसोरो बिसोरो बुंनांगौ एसामिस फोर बुंनायावहा निउसफोर बुंनायावहा बुंनांगौ बिसोरो नोंसोरो गथ'फोरखौ सासेबा सानैल' लानानै खिन्थु बर'आव बिसोरो मा होननानै बुंङो बर' बिसोरो बिसेबां हायो ला होननानै थुलुंगा होनांगौ बिसोर बिसोर गामि गामि हाबनानै माबा जालाब थैलांसिगोन जोंनि बर' ह गोया।
नंगौ नंगौ बे बाथ्राया थारैनो नंगौ।
आं साजेसना बेनोल'सो आरो हाबा जानायनि साजेसना आंबो बेफोरखौ साननानैनो औ थाब लानाय जाबाय
उम बे साजेसन होनायनि थाखाय थेंक इउलै आदा दे होमबालाय दोनथ'नोसै न' दिनि
औ दे जागोन दे फंबाय दे आरो गाबोनफोर हरला बिदि सम मोनबोला औ दे दे दे औ दे फंबाय दे गुद ननायटसै दे
दे गुड नायथ।